हेल'
खोनानो मोनदों ना?
औ खोनादों ना?
खोनादों आं।
औ मा खालामदों?
हेलौ नोंथांनिया नोंथांना नेट मोनाखै खोमा मोजाङै मोजां फैयाखै माथोया नांथादों थाब थादों एसे औ थाब थादों नोंथाङा औ एसे ने नेट मोननाय जायगायाव थायोब्ला मोजां जागोन
आंनिया थ' नेथआथ' नाङा औ मोजां औ खोनादों ना? खोना खाबाय
मोजां खोनाया औ औ खोनादों दे।
अ दे बुंनो हा सिगोन।
औ जों एसे ओ बर'नि फोरबोफोरनि फोरबोनि बागै एसे सावरायलायनोसै ना।
रायलायनो हागोन नोंथां।
औ दाथ' जोंनाव ओ सफैगासिनो आमथिसुवा जायखौ जाययाव जोङो बोथोरनि औ बोथोरनि फिथाइ सामथायाइखौबो जों बे ओ फोरबोआवनो जोङो जायो। ओ थिग बेबायदिनो ओ नोंथाङा एसे बेनि बागै एसे बुंफ्रुनानै होग्रो? दे माबायदि नोंथांमोनथिं मा बायदि फालियो?
आं आमथिसुवाखौ गुबैयै सिंनि थानाय ओंथिखौ आं मोजाङै मिथिज'वा। अब्लाबो आं जा मोनबोदों उन्दैनिफ्राय जोनोमनिफ्राय बेखौ आं खोन्थानोसै।
औ
थिसुवायाव जोङो बोथोरनि फिथाइ थाइजौ, खान्थाल फोर मोनहैयो मोनो दाबायदियाव जोंनियावहाय गासिबो बेफोरबायदि फिथाइफोरा थाइजौ, खान्थाल, लिसु, लेरख, आनारस, बेफोर फिथाइफोरा मोनो। बे फिथाइफोरखौहाय जोङो आमथिसुवानि दिनावहाय जायो जयैनो रानज्लायनानै। गामियावहाय ज' लोगो जानानै जों बेखौ गामिनि बोराय बुरै, गथ' गथायाइ ज' लोगो जालायनानै जों गोदै गोबाब ज' लागायलायनानै जायो आरो। बेखिनिखौल' आं मिथियो नोंथाङा गुवारै मिथियोबा फोरमायहरदो नामा एसे।
औ एसे आंनि मिथिनायखौ आं फोरमायनोसै। आम ओ आमथिसुवाया जोंना ओ बाथौ धोरोमारि हिसाबैबा जोङो ओ नैथि नैथि फोरबो होननानै बुङो।
नंगौना?
औ बे बे नैथि नैथि फोरबोआव जोङो ओ बे बे फोरबोआव जोङो माखासे ओ आबाद आबाद मावनायनिबो बोथोर जाहैयो नालाय ओ बे समाव जोङो औ ओ आबाद मावनायनि थाखाय जोङो औ। औ बे समाव जोङो आबाद आबाद मावनायनि ओ हालेवनाय बा खदाल जावनाय बेफोरखौबो जोङो दोनथ'यो ओ खौ बे फोरबोआव सानथामहालागै जोङो औ हा जावा ओमफ्राय जेखि जाया हा जावनो मोना आरो जोङो हा सुवा जायो होननानै। ओ मानियो ओमफ्राय सानथामसिम बिदिनो ओ जोङो बै सान फो-फोरावनो ओमफ्राय जों गामिनि बयबो जयै ओंखारनानै लामाफोराव बा बारि बागानफोराव हाग्रा जानायफोरखौबो जोङो बै सानखालि दानस्रि स्राङो। मानना ओ बिनि ओ बे दानस्रांनायनि जाहोनामोन औ जाहोना मोनसे फोथायनाय दङ माने बै सानाव जुदि ओ हाग्राफोरखौ ओ दानस्राङोब्ला माने थाबनो रोदो दोमफिननो रोङा बा रज'फिननो लावफिननो रोङा होननानै फोथायो आरो बेनि थाखायनो बै सानखालि ओ नाङै माने ओरैनो रज'नाय हाग्राफोरखौ दानस्रांनानै साफा खालामो आरो औ औ।
माने सुवा जानानै जोमब्रिनानै थानाय।
औ औ बिदि होननानै फोथायो आरो जेनेबा ओ। सुव सुवा जानानै जेनेबा बेयो मोजाङै रोदोमफिननो रोङा होनना फोथायनानै बेखौ दानो आरो।
अह।
लोगोसे बियो ओ बियो सानथामसिम ओ जेनेबा मानियो ओमफ्राय बिदिनो ओ गामिनि बयबो ओ फिथाइ सामथाइफोरखौ ज' ज'यै ओ थांलायनानै बा लाबोलायनानै बयनिखौबो मोनसे जायगायाव ज' जानानै बायदिसिना खान्थाल, थाइजौ ओ बायदिसिना फिथाइ सामथाइफोरखौ जयै जायो आरो।
औ नोंथां। दाबायद बियावहाय आथ बेफोर फिथाइफोरा मोनखायोबो जाहैबाय। गासिबो फिथाय बे दाबायदियाव मोनो बायदि मोनो आङो।
औ। नंगौ ओ दाबायदियावनो जायो गासै गासै माने जाग्रा फिथाइ सामथाइफोरा औ औ
दा माने जोंनि ओनसोलाव रज'नाय फिफांफोरनि फिथाइफोरनि गोमोन फिथाइखौ दाबायदिबो समाव मोननो हानाय बायदि आं मोनो। नंगौना नोंथां?
नंगौ नंगौ बे समावनो गासैबो औ जोंनाव ओ जोंनि ओनसोलाव ओरैजाय खान्थाल, थाइजौ ओमफ्राय लोगोसे बै जाम फिथाइ होनोमोन ना बै गिदिर गिदिर गुफुर गुफुर जायोना फिथाइआ बेखौ मोनो। ओमफ्राय बे लेरख' लेरख'खौ औ औ सिङाव बेगर थायो एसे गिदिर गिदिर।
सिङाव बेगर गरनै बा गरथामसिम थायोना
नोंगौ नोंगौ
बे अ बेखौ जोंनिथिं जाम्बु होनानै नै बुङो।
औ जोंथिंबो बिदिनो होनो जाम्बु जाम्बु माने जाय जायगा लायो जायगा एसे से आलदा आलदा
नोंगौ
ओमफ्राय औ बे लेरख'खौबो मोनो ओ लोगोस से गोबां फिथाइ मोनबावो ओ नाथाय आं नामफोरखौ मोनहाला
मोनहालियाना ओरैनोथ' आंनि जोंहानि बारियाव थानाय बायदिब्ला गाहायै खान्थाल, थाइजौ, लिसु जाम्बु आनारस, थालिर बेफोरखौ आं बांसिन मेगनाव नुनो मोनो।
नंगौ नंगौ बेफोरो माने गोरलैयैनो सरासनस्रा बयनिबो न'खराव थानाय ओ बिफां आरोना औ फिथाइ थायग्रा
आथिखालाव आंगुरखौबो गायनानै लानो नुनो मोनोसै जोंनि खाथि खाला न'फोराव नाथायबा जोंनि बारहावाजों मिलायैलाय आंगुर फिथाइखौ गायबाबो गोखै जानायसो नुनो मोनो आङो।
औ गो खै जायो ओमफ्राय नांगौ बायदि थाइ होआ आरो ना
औ माने जोंहानि जोंनि बे ओनसोलनि बारहावाया गुदुं‌ आरो बेफोर आंगुर फिथाइ आफेल फिथाइ बेफोरो गुसु जायगानि फिथाइ। जोंनि ओनसोलनि बारहावा जों गोरोबा बेनिखायनो फिथायालाय थाइनाया थायो। नाथायबा बिराद गोखै जायो जानो हाया।
औ
समायनायनि थाखाय थेवबाबो साफा सानै मानसिखौ आं गायनानै लानाय नुनो मोनो।
औ औ नंगौ
नोंथांनियाव बागानाव खुसेर दंना गैया?
ओ दङ बारिफोराव बिदिनो फांफा फांनै दङ ओरैनो जानो। आरो समाव मालाबा बेबायदिनो औ मालाबा फुजा बायदिसिना बावथायफोराव होनो थाखाय माने बारियाव बिदिनो न'नि बारियावहा फांफा फांनै गायनानै दोननाय दं आरो
औ बेफोर बुस्थुआ जों गोनां नारिखलाबो गोनाङानो बेफोर खौ जों नांगौ मुवाखौ न'नि बारि बाला खाथियाव जेनेबा जाखिनि हा दं बेहाय गायनानै लायोबा जों गोस गोसो बायदि खानानै मोनजायो। आरो गोनां जानाय समावहाय बाहायनो हायो। हाथायनि बायनाय फिथाइ सामथायाइफ्राव आथिखालाव गोबां भेजालखौ नुनो मोनोसै
सम जायैनि सिगांनो खानानै फोरखौ रासायनारिक मुवा होनानै मोनहोनानै जोंनि देहानि खथि खालामनाय बेफोरबायदि मुलि खौ बाहायनानै फोमोनो जों बेफोरखौनो बायनानै जायोबा जोंनि देहायाव
खहा जायो ओं
बेनिखायनो जों हानायमानि जाग्रा फिथाइखौ न' खाथियाव गायनानै लानांगौ आंनि बायदिब्ला
औ नंगौ उम माने ओ आथिखालाव बांसिन बेनो जाबाय आरो माने ओ एसे ओ गोथाङावनो खानानै बा एसे ओ गोरलैयावनो खानानै ओ बिदिनो रासायनारि बायदिसिना मुलि बाहायनानै फोमोननानै फाननाय नुयो फिथाइ सामथायाइनि बेलायाव बेनो ओमफ्राय मैगं थाइ मैगं थाइगंनि बेलायावबो जों बायदिखौनो ओ हा सार ओ रासायनारि मुलि होनानै ओ फोमोननानै फाननायखौ जों मोनो आथिखालनि ओ आथिखालाव बेनि था खायनो सुबुंफोरनि देहायाबो बायदिसिना बेमारजों ओ बेमारजों भुगिनो गोनां जानानै फैदों आरो बेफोरबायदि जाहोननि थाखायनो
बेनिखायनो जों बेफोरो फिथाइ सामथायाइखौ हानायमानि गाव गावनि बारि खाथियावनो गायनानै लाजोब लायोबानो जोंहा गोसो जाबानोबो मोनजाबाय देहानि थाखायबो जों गोग गो फिथखौ मोन
नंगौ नंगौ
दे बिदिब्ला नोंथां
हानाय हानाय मानिखौ जोङो उम औ मा होनदों
अ समा जाबाय नोंथां दोनथ'नोसै ना
औ दे दे गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम
गोजोनथों